बोरो नोंथां?
अ औ खोनाबाय नो थां खोनाबाय खोनाबाय
आं औ आ आं
आंबो दंथ'यो दा ओ बिदिनो आबाद खाथियाव दाथ' आबाद मावबाय थायो नालाय ओ आबाद खाथियाव माने जनानै आङो आबादखौ नेबाय दङ दासान्दि ।
मा आबाद मावो नोंथाङा ओरैनो बांसिन?
ओ जों आङोथ' ओरैनो माइ आबाद मावो बांसिनानो दा। खोथियाखौ फोना दोनदों नालाय।
बोथोरबो जाबायना माइ माइ।
औ औ औ
औ औ औ औ औ
औ औ नोंथाङा सावराय जायो औ। दा नोंथाङा सावरायग्रोदो एसे।
खौ बाहायसै आरो ससियेल मि मिडियानि गेजेरजों गोबां हेल्पफुल खामानिफोर जागासिनो। ससियेल मेडिया जोंनि साम सानफ्रामबो सोलिबाय थानाय पार्ट जानानै फैबाय आथिखालाव। सिमहालागैना गोदो ससियेल मिडिया गैयैनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा गोबां जेंनाजों भुगिनानै थायोमोन आरो खौरांफोरखौ थाब मोनलायलाया। बिदिनो कमिउनिकेसनफ्रा गेप जायो थाब थाब मोनलायलाया माबा मोनसे बिजनेसफोरनि बिथिङावनो जा जायखिजाया बिथिङावनो जा माने ससियेल मिडिया गैयिनि थाखाय खामानिफ्रा थाब थाब जालाय लायामोन दा आथिखालाव फैयै फैयै दानि दानि समाव गोबां सोलायबोबाय ससियेल मिडियाया। उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिर। सिम गासैबो ससियेल मिडियाखौ बाहायसै आरो ससियेल मिडिया खायसे मानसिफोरनो गोबां हेल्प खालामबाय आरो खायसे मानसिफोरखौ खहाबो खालामबाय दा नोंथाङा ओ। गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै ससि येल मिडिया माबायदि सोलायनाय फैखो आरो ओ आथिखाल थानाय समाव बियो माबोरै इम्पर्टेन्ट जानानै फैखो बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ नोंथां औ औ ओ जोंहाथ' ससियेल मिडिया होनना बुंङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो। ओ जोंहा। दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ जोङो माबायदि थाखोआव दिनै दावखो बोनो हाथौ जोङो बेखौ मिथिखायो। नाथाय जोङो ओ ससियेल मिडिया एबा होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बुंनांगोन जेब्ला जोंहा ससियेल मिडिया गैयामोन। जोंहा जेब्ला आखाइयाव। ससियेल मिडिया बाहायनो थाखाय जानबुं मबाइलफोर गैयामोन जेबो कम्पिउटार गैयामोन। जेब्ला जोङो ओ। गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिनो जोङो हाग्रा बंग्राफोरावनो न' लुनानै बेफोरबायदिनो जिब जुनारजों दावहा नांनानै। ओ हाग्रा बंग्रायावनो जोङो संसार जाना थानो गोनां जायोमोन। बिफां सिंफोराव थानानै। फिथाइफोरखौ जानानै। बेफोरबायदिनो जोङो जे बो मिथिनो मोनामोन जोङो बे समाव जोंहा जेबो लेखा फराबो गैयामोन जेराव जोंहा ओ बेलेग गुबुन ओनसोलफोराव बा गुबुन हादोरफोराव मा जाबाय दं बेफोरनि सोमोन्दै। जेबोखौनो मिथिखाया मोन। फाय ओ लासै लासैनो फा ओ दावगानो हमबाय मानसिनि सुबुङाबो सुबुं अनजिमायाबोथ' जोंहा गोबांनि सायाव गोबां जाबोबाय जेराव ओ बेफोरबायदिनो जोङो रोंगौथिफ्राबो बांबोबाय लासै लासैनो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाबाय सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानायनिफ्राय लोगोनो जोंहा ओ जोङो सोलों थाइनि गेजेरजों ओ ओ बिजाब फरायनानै जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सोमोन्दै गुबुन गुबुन रोंगौथिफोरखौ ओ जों औ ओ मिथिनानै लानो हादों बेफोरबायदिनो जोङो ससियेल मिडियाफोरखौ जोङो ओ दिहुनलांनो हादों लासै लासैनो बेफोरबायदिनो जेब्लानोखि जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियाया फैदों अब्ला ओरैबायदि जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैदों जेराव जोंहा खायसे मिथिथारै बाथ्रा जेरावजों जायनि थांफेराखैयानो जोङो नुफेराखैआनो जायगाफोरखौ जोङो खोनाफेरि जायगाफोरखौबो जोङो थांनानै औ जोङो गोदो गोदाय थांनो हायामोन बेफोरबायदि गोजान जायगायाव नाथाय जोङो ससियेल मिडिया गेजेरजों बेखौ जोङो न'आवनो थानानै जोङो बिसिनायाव थानानै जोङो आरांगायाव थानानै जोङो जिरायनानै जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनो
औ औ
बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि जोङो दावगानो हादों दिनै खौरां जोंनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो खौरांफोरखौ जोङो गोदो गोदाय जोङो गोबां गोबाव समनि उनावसो जोङो मोननो हायोमोन हमनानै ला दिनै जानाय खौरांखौ जोङो स्नि दाइन जि बेफोरबायदि गोबावनि उनावसो जोङो सानननि उनाव जों मिथिनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि जोङो थाबैनो बेफोर खौरांफोरखौ मोननो हायो जो सानसेनि गेजेरावनो खौरांफोरखौ जोङो मोननो हायो ओरैबायदि जोंहा ससियेल मिडियाफोरा डेभेलप जाबाय जोंहा गोबां जौगाबाय लोगोसे आरो सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंहा दिनै बबावबा मोनसे माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला जोंहा मोनसे गेदेर जाथायफोर जायोब्ला हमनानै ला बहाबाफोर अर खामो बा दैबाना जादों बा माबा मोनसेुर जेंना जादों आर ना हमनानै ला मबा गारिफोरानो दिनै गारि मथरफोरा जोंहा मबा खहा जानानै बहाबा गोलैलाङो दैफोराव बायदिसिना जोंहादि जायो जायखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों हरखाब माने खौरां दैथाय हरनानै जोङो रैखाथि हानजानो जोङो बेखौ थाबैनो जोङो रैखाथि होनो हायो दिनै बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो रैखा मोननो हायो जायनि गेजेरजों जों जों ससियेल मिडियनो गोबां जोंहा गेदेर बिबान लायो आरो लोगोसे जोङो दिनै जोङो फरायनायफोरखौनो बुं दिनै जोंहा लेखा फरायनायानो बुं बा जोंहा गोबां खामानि दामानि जों सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लानो जोङो दिनै जोङो गोबां जोङो गोदो गोदायनि समाव बिजाबफोरखौ जोङो बुग्लुं बुग्लुं नायागिर ननायागिर जोङो गोबां रोखोमनि बिजाब बायनानै जों फरायनानै फरायनायनि उनावसो जोङो गियानखौ बुथुमना लानो हायोमोन नाथाय जों आथिखालाव जोङो दिनै आखाइयाव जानबुं मबाइल आरो दिनै लेपटप कम्पिउटार गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै बिगियानारि दाजेम ओंखारदों जाय बिगियान बिगियानारि जोङो दाजेमफोरनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइफोरखौ दिनै न'आव थानानैनो जोङो दसेनो जोङो सेकेणडआवनो जो दसेनि रिंगायावनो जोङो खायसे मिथिफेरि जोङो रोंथारि खोथाफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो बिदिनो बेफोरबायदिनो जों गोबां जोङो बुहुमनि जाथायानो जा जोङो मिथिफेरि बाथ्रा खौ जोङो मिथिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां दावगानो हमबाय नोंथाङाबो बुंनो हागोन ससियेल मिडियानि सोमोन्दै
ससियेल मेडियायाव गोदोनि समाव जोंहा ससियेल मेडियायाव गैयि समावथ' गोबां उसुबिदायाव गोलैनानै दंखायोमोन कमिउनिकेसनानो जा माबेबा मोनसे खौरां लानायफोराव माने गोबां उसुबिदामोन आरो दा बेखौ नोंथां मोजाङैनो बुंलांखाबाय आथिखालाव आरो ससियेल मेडियाया जोंनि सामफ्रामबो सोलिबाय थानाय जिउआव मोनसे बाहागो जानानै फैबाय नालाय आ ओ स्पेसियेलिस्ट स्टुडेन्टफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जोंहा स्टुडेन्टफोरा ओ कुइसन फोर माबेबा मोनसे कुइसनफोरखौ बुजियाखैब्ला ससियेल मिडियाफ्राव सार्च खालामब्रबनानै नायब-नायबा नायनो हायो बिदिनो माल माबा मोनसे बिजाबफोरखौ मोन थ'वाखै बे बेफोरखौ ससियेल मिडियाआव सार्च खालामनाय बैसोरनि सेफ फटारफोरखौ फरायनो हायो आरो बोनानै नायनानै। आरो आरो बिदिनो ससियेल मिडियानि-ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ मोजां-मोजां भिडिअ'सफोरखौ नायनानै ओ बेफोरनिफ्राय एनपु फरमेसनफोरखौ कालेक्ट खालामनानै ला नो हायो आ बियो जोबोद मोनसे हेल्फ आरो जोबोद मो हेल्प आरो आरो हमनानै ला सासे स्टुडेन्टआ मोनसे सेेप्टारखौ मा
नायनो हा स्टुडेन्टफोरनि आथिखालाव टिउसनफोरखौबो ओ अन
ओ नोंथांनिखौ एसे
औ-औ मोजां खोनायाखै नामा नोंथां।